औ
औ नोंथां खोनादोंना? खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
ओ दा आङो नोंथांनियाव आबाद मावनायनि बागै सोंहरनो सानदों आरो टपिकआ आबाद मावनाय नोंथांनाव आबाद मावनायनि बागै रोंगौथि दङ' नामा?
दाथ' आंनाव एसेबां गोनां रोंगौथि गैया
औ
थेवबाबो हानायखिनिखौ आङो माने मिथिनाय खिनिखौ माने बुंगोन आरोना आबादाथ' जोंना गोबां थायो
औ
गोबां थायो जोंना आबादा गुबुन गुबुन थायो ओ बिदिनो गोबां गुबुन आबादनि मावनाय रोखोमा गुबुन गुबुन जायो
औ
गुबुन गुबुन जायो आरो रोखोमा मावनाय आबादा ओंखायनो जोङो नों मिथिनांगो आरो
औ
दा आंथ दा नोंथाङा एसे मिथिगोबा बुंग्रोदो
आंनावबोथ एसेबा रोंगौथि गैया जों आं खाथि खाला माने जोंनि गामियाव गोबां गुबुन गुबुन आबाद मावनाय नुनो मोनो आरो ओ आथिखालाव आरो माइ आबाद मावनाय सोलिगासिनो दङ माइ आबाद बेनिफ्राय गय बिफांनि आबाद आरो गुबुन गुबुन आबाद दंबावो आरो
औ
दा जोङो बेफोरो आबादखौनो मावनानै जों गावनि जिउखौबो जों दैदेनलांनो हायो होननानै आं सानो आरो साख्रि गैयाब्लाबो
औ
नोंथांनाव रोंगौथि दंबावो नामा आबाद मावनायनि बागै नोंथाङा मोनथिनाय
थ बेनो आरो आबादा गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो नो दामफोराबो गुबुन गुबुन जायो
औ
बिदिनो दाथ बेनो आरो आबादजोंसो जोङो माने गामिफ्राव बांसिन मावो आबादखौ
औ
ओरैनो नोगोरफोराव बारा मावनो नागिरा बिदिनो गामिफोराव बांसिन मावो आरो
आरो जोङो आबाद मावबाला आबाद मावब्लासो अब्लासो सुबुंफोरा मोनजायो आरो जों बेखौनो फाननानै बेखौनो सुबुंफोरा बायो बेफोरनि आबादनि फिथाइ सामथाइफोरखौ फिथाइफोरखौ आरो बेफोरखौनो जानानै जोङो ओ देहाखौ माने गोग्गोयै लाखिनो हायो आरो
औ
बेखायनो जोंना आबादा माने जोबोर गोनां होनना आं सानो आरो मानोना जोंना सहरफोराव जोंना आबादफोरखौ मावा नालाय गामिनि जा गामियाव जा आबाद मावो बेफोरखौनो जोंना लांनानै सहराव फानहैयो
औ
आरो बेफोरबायदिनो जों गोबां रांबो बुथुमनो हायो आरो आबाद मावनायनि गेजेरजों
औ
बिदिनो होनना आं सानो आरो
औ
आथिखालावथ जोंना आबाद मावनायावबो जोंना सरखारनिफ्राय गोबां हेफाजाब मोननाय नुनो मोनो आरो सरखारनिफ्रायबो जोंना आथिखालाव जोंना सरकारा आबाद मावनाय जोंना माने ओ ट्रेक्टरफोरबो होनायबो जोंना नुनो मोनो बेफोर माने आबाद मावनायाव गोरलै खालामनानै होदों आरो सोरखारा
औ
नोंथाङा ओरैनो मोननैसो आबादफोरनि बागै मोनथिगौ नामा
माने
मोननैसो आबादफोरनि बागै नोंथांङा मोनथिगौ नामा माबोरै आबादफोरखौ मावो
दाथ आबादा गुबुन गुबुन रोखोमनि दोसोयोनालाय बेलेग गुबुन गुबुन लोंहोयो दा गुबुन गुबुन आरो मावनायफोरा दा बिदिनो माइ आबाद फोराबो माइ आबादखौ जों गामियाव बांसिन मावो नालाय माइ आबादनिया इनो आरो खोथियाफोर खो जोङो माबानांगो फार्स्टआवनो माइ फुनांगो खोथिया फुनांगो गायनांगो बेनो आरो ओमफ्राय बिदिनो खुसेर आबाद दं गोबां दंसैयो
औ
नो आङो बेखिनिखौनो मोनथिगौ आरोना
औ आंबो बांद्राय एसेबां मोनथिया आरो
औ
जोंनाथ गामियाव जोंना बांद्रायथ साख्रि मावनाय नुनो मोना नालाय बेखायनो आबाद मावनायखौनो गोबां नुनो मोनो आरो
औ
आथिखालाव जोंना गोबां माइ आबादबो मावगासिनो दङ सुबुंफोरा बेफोरखौनो जोंना माने बेफोरजोंनो गोबां जिउ खुंनाय नुनो मोनो आरो आङो बेखायनो आं सानो आरो आबाद मावनाया जोंनिया गोबां हेफाजाब होयो आरो जोंनि जिउआव
औ
जोंना न'खर सालायनायाव
दाथ मोनथिला गावनि माबे बारा
औ
दा जा बुङो जा माबायो मोनथियो बेखौनो बुंबाय आरो
औ आंनावबो एसेबां रोंगौथि गैया आरो आबाद मावनायनि
औ
आंबो बेखायनो नोंनाव माबाफोर जुदि मोनथियोब्ला आं नोंनाव सोंहरदों आरो
औ
दाथ जोंना गोबां बिफांफोरनिबो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो बिफांनि गुबुन गुबुन बिफां बेफोरजोंबो जोंना गोबां फैसा खामायनाय नुनो मोनो जोंना गेदेर गेदेर बिफां दङ गोबां जोबोर बेसेन गोसा गोसानि
औ
नोंथाङा बैफोर बेसेन गोसा गोसा बिफांफोरनि आबादनि बागै मोनथिगौ नामा
बेसेन गोसा बिफां माने अ
दा बेसेन गोसा बेसेन गोसा बिफाङाथ बेना आरो सिसु बेफोर जायो
औ औ
सिसु बेफोरो आरो सिसुफोरा जायो गोबां दोंसोयो जोंनियाव जोंनावथ एसेबां गैया जोंनि माने जोंनि खाथि खाला आरो दोंङो
आथिखालावथ' जोंना गोबां माने बिफांनिबो गोबां आबाद मावनाय नुनो मोनो आरो जोंना न' बानायबाब न' बानायबाबो जोंना बिफांनि गोबां आंखाल जायो
औ
बेखायनो गोबां माने बिफांनि आबादबो मावनाय नुनो मोनो आरो
औ
जोंना बिफां आबाद मावनायाबो जोंना गोबां जोंनि जिउआव हेफाजाब होयो होनना आं सानो आरो
दाथ' एसेबां मोननथिला नोंथां दा आं हानायखोनो बुंबाय
औ
दा नोंथाङा एसे माने नोंसोरनियाव जे नोंसोरनाव माबाफोर आबाद मावनाय दं नामा बिदिनो बुंना होदो
जाहोनावथ' दा आबाद मावनाया जोंहानाव माइ आबाद मावनाय दङ आरो
माय आबाद
औ दा जोंहा बै माइ आबाद मावनायजोंनो जोंहा जि बोसोरनि जा जानो गोनां बेखौ जा बे आबाद माइ आबादनि गेजेरजों बुथुमनाय जायो आरो बे माइ आबादानो जोंहानो गोबां हेफाजाब होयो आरो जों बे माइ आबाद बिनो जोङो बोसोरखौ बोसोरखौ जोङो माने बारहोहरनो हायो आरो बे आबादनि जा फिथाइ बेजों
औ
आरो जोंहानाव दा एसेबांथ' आबाद गैया जोंहानाव दा गय गय बिफां गायनाय दङ आरो
गय बिफां औ
आरो बेनिफ्रायबो जोंहा माने फैसा खामायनो हायो आरो रां खामायनो हायो बेबो जोंनो एसे मदद होयो रां खामायनायाव
खायनो सेम फ्रेमफोरनि गैया नामा सेम फ्रेम बिदिनो
जोंहानाव सेमफ्रेम खुसेरनि गैया जोंहानाव सेमफ्रेम बिफां दङ आरो एफाग्राबबो गैया नाथाय जोंहा बे सेमफ्रेम बिफांखौ बिफांनि जा फिथाइ बेखौ फाननाय जाया आरो माने औ बेखौ न'आवनो जानाय जायो आरो औ बेनिफ्राय जोंहानाव बै थालिरनि आबाद आबाद दङ
औ थायल'नि आबाद ना
औ औ बेबो माने जोंहानो औ दा नों नोंथांनि न'आव ओ मा मानि आबाद दङ आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
जोंहानाव जोंना गैया माने बारा गैया माने गय थाखायो नालाय आबाद माने बेनो आरो एसे मोनसे मोननै गायनानै होननाय फांसे फांनै
औ
बेनो जाबाय माने गय गय दोङो
औ
गयानो आरो गय थालिर बेनो आरो
औ जोंहानाबो न'खराव जा मावनाय जायो बेफोर माने आबाद बायदिनो मावनाय जायो आरो न'खराव माने खामायग्रा गैया नालाय आबाद मावनायजोंनो जोङो माने समफोरखौ बारहोनाय बायदि जायो आरो
औ
दा आङो जोंहानि न'खरनि आबाद मावनाय बेजों आङो माने सानो आरो जोङो आबाद मावनानैबो जोङो माने रांफोरखौ खामायनानै जों न'खरफोरखौ सालायलांनो हायो जोङो जिउखौ मोजाङै बारहोनो हायो होनना आं सानो आरो
औ
दा नोंथाङा मोनथिबावगोन नामा आबादनि बागै आबाद आबाद मावनायनि बागै
दाथ' आङो मिथिला आरो
औ
दा आं मिथिनायखिनिखो बुंबाय दा बे खिनिखोनो मिथिगो आरो आं
औ दे अब्ला न' नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ दे होमबा ना